हेल' नोंथां खोनादोंंना
हेल'
हेलौ नोंथां खोनादोंना
अ अ खोनादों दे बुं
औ ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय गिबियावनो
औ
दायो आंङो नोंथांजों दावबायनाय बे दिननि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदों बिदिब्ला आंङो जागायनोसै दावबायनाय होननानै बुङोब्ला थ जोंहा मोनसे दाबसे जागानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनाय ओ माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय बेखौनो जोंङो दावबायनाय होनना बुंङो जोंहा सुबुं माहारिफ्रा बयहाबो दावबायनो सिमां दं दावबायनो लुुबैनाय हास्थायनाय दं बैफोर बुंनो हायोदि दावबायनायनि गेजेरजों जों मा माखासे गियान आखल आखुफोरखौ जों सोरजिनानै लानो हायो बा नुनो मोनोनि जों नुनो हायो। ओ मिथियिखौ मिथिनानै लानो हायो। ओ। बेनिखायनो दावबायनाया बो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि ओ जे जायगाखौ जोंङो सिमांफोराव नुयो बा बिजाबफोराव नुयो बा लिरबिदांफोराव नुयो बैफोर जायगायाव जोंङो थांनानै बैनि थासारि बैनि सावगारिफोरखौ जोंङो दावबायनो थांङोब्ला जोंङो नुनो मोनो मिथिनो मोनो। बेबायदिनो जोंङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांड़ोब्ला गोबां बाथ्राखौनो जोङो मिथिनानै मोन दा नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन। हागोन नामा।
हागोन। दावबायनोथ' बिदिनो बयहाबो गोसोआव गोसो था गोसो जायो बिदिनो खायफाफोरा रांनि आंखालाव दावबायनो हाया रां नङाबाबो मबेबा मोनसे उम उम प्रब जेनेबा उसुबिदानि थाखाय दावबायनाया दावबायनो लुबैनाय जायगायाव बिदिनो आंहाबो दं दावबायनो लुबैनाय बिदिनो जायगा गोजान गोजान बिदिनो बिफोरबादि काशमिर बायदियाव थांनाय थांनायनि आंहाबो ओ दावबायनायनि आंहाबो गोसो दं। नाथाय ओ रांनि आंखाल आंखालनि थाखाय बेफोराव थांनाय जायाखै
औ औ।
उम। नोंल' नङा गासिनाबो थायो।
औ औ।
आङो बारा मोजां। बुंनोबो रोङा। फोरमायनोबो रोङा एसे सर्ट सर्टयै फोरमायगोन।
औ औ औ नंगौ नोंथां दावबायनाया बयनिबो मोनसे हासथ थायनाय बा लुबैनाय बयबो सुबुं माहारिनो दाव नो लुबैयो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब दाबसे जायगायाव थांनानै बै जायगानि गासै थासारि ओ सावगारि नुथायफोरखौ नायनो लुबैयो नाथाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जे ओ माखासे उसुबिदा माखासे ओ रां आंखाल बा न'खरनि थासारिनि थाखाय बा हारिमुवारि। जिउ खुंनायाव ओ सुजुग सुबिदा गैयिनि थाखाय बैफोर जायगा खौ जोङो नुनो मोननाय जा जाया बा नायनो थांनो हाया जायो ओ गोबां मानसि फोरानो बेबायदिनो थांनो लुबैयो नाथाय थांनो हाया ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो गोबां नुनो मोनैखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो गोबां सुबुङा साननानैल' थायो ओ गाव जे ओ बे जायगानिफ्राय बै जायगायाव थांगोन बेनि फ्राय बैयाव थांगोन बायदि बिथिंफोरखौ सुबुं माहारि फ्रा साननाल' थायो। उन्दुनायफोराव सिमां नुयो। सानो नाथाय ओ नुनो मोननाय जाया आरो थांनो मोननो हाया माने गोबां बिथिङावनो माबा मोनसे जाहोन थायो बैनि बैफोरनि थाखायनो जोङो दावबायनो हाया आरो दा जोङो आङो नोंथांनाव बे खौनो सोंनो लुबैदों दे दावबाय दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा मा मा मुलाम्फा जानो हायो? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ दावबायलायनायनि गेजेरजोंसो जों ओ नुनो मोनै जायगाफोरखौ नुयो। बिदिनो ओ गोबां जोङो ओ लेखा फरायोबा गियान मोनो। लेखानि लेखायाव मोनै गियानखौबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मोननो हायो। बिदिनो गोबां टाउन
औ।
औ नोंथाङा नोंथाङा एसे साइद जालाय। औ देलाय बुंलाय हेलौ नोंथां औ खोनादों खोनो बुंलाय
अ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों ओ नुनो मोननाय जायगाखौ नुनो मोनो बिदिनो दुखु दुखुफोर जायोबाबो दुखुआ जोंना जानगारलांनो दावबायनायनि गेजेरजों
औ नोंथां
मिथिंगायारि बिफां लाइफां दावबायनायनि गेजेरजों जों ओ खस्थ'बो मोनो बिबा मोनो, आरो गोबां लेखा लेखा बिजाबाव मोनो, गियानबो जों
औ औ नंगौ नोंथाङा जि जिखिनि बा थ्रा बुंदों बेयो सैथो ओ दावबायनायनि गेजेरजों, जों मुलाम्फा मोनो होनो होनना बुङोब्ला जोङो मोन दाबसे हादोरनिफ्राय बा गुबुन दाबसे हादोराव थाङोब्लाबो बा मोनसे रायजोनि फ्राय गुबुन मोनसे रायजोआव बा मोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्लाबो जोङो बै जायगानि सुबुंफोरनि हारिमुवारि जिउ खुंनाय थासारि,
उम
सुबुंफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बायदि बिथिंखौ नुनो मोनो आरो मि मिथिंगानि बायदि समायना रमायना दैमा-दैसा, हाजो-हाला ओ नुनो मोनै ओ मोनथिनो मोनै गोबां बिथिंफोरखौनो जों मोननो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों ओ गोबां ओ लिरबिदांबो लिरथुमनानै दोननो हायो ओ जायखौ फरायनानै, ओ माखासे थांनो हायै बा ओ सुजुग सुबिदा गैयै उसुबिदानि जाहोनाव थांनो हायै सुबुंफ्रा बेखौ फरायनानै ओ माखासे गियानखौ आरजिनानै लानो हायो बा माखासे मिन्थियै बाथ्राफोर मिन्थिनानै लानो मोनो ओ आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे ओ दावबायनाय ओ दावबायनाय थुनलाइबो थुनलाइ बिजाबबो जों ओंखारनायखौ नुनो मोनसै थुनलाइनि फोथारावबो दावबायनाया मोनसे सोलोंथारि आयदा महरै जानानै फै फैबाय ओ जों नैजि जौ खन्थाइनिफ्राय नायोब्ला जोङो दावबायनाय थुनलाइखौ गोख्रोङै दावगाबोनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो ओ जाहोनाव ओ दावबायनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि नोंथाङा जेरैबायदि होनदों, दावबायब्ला जोङो, गोसोआव गोसोखौ गोजोननाय मोनो ओ दुखु सुखुफोरखौ जोङो ओ दुखु जायोब्ला जोङो बेखौ जानगार होनो हायो बेफोर नोंगौ सैथो बाथ्रा। ओ दावबायनायनि गेजेरजों जों गोसोफोरखौ स्रां खालामनो हायो गावनि ओ जिउआव जानाय जेंना जेंसि बा उन दाहा बायदि बिथिंफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो ओ सुस्रांनानै लानो हाबा बा ओ खोमाना ओ मा होनो बेखौ ओ गावनिफ्राय गैया खालामनानै लानो हायो। गोजोनै थानो हायो ओ मोनसे मोजां सानखांथि बा ओ मोजां गोग्गो साननाय हनायफ्रा जोंनाव गोदानै जावराय जावरिफिनो ओ दावबायनायनि गेजेरजों। दा नोंथाङा ओ बहा बहा दावबायनो गोसो दं बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन।
औ।
आंनाथ' फार्स्टआव आंना गोसोआ कासमिर होन्नाय मोनसे जायगा दोङो बेयाव बेनि आङो ससियेल मिडिया ससियेल मिडयाव गोबां भिडिअ'सफोर नुबाय जे बरफ बरफ दैया बरफ जाना थानाय। बिदिनो गस्ला जि जोम फोराननाया बरफ जाना थानाय बिदिनो नो न'नि तिंसाफोराव बरफ जाना थानाय
औ।
बिदिनोे जेरै काश्मिरनि आपेल बेफोरफोरखो जाहैनो लुगैयो। थांलाय बिदिनो
औ।
गेलेनाय रबजों खुबैलायनाय बेफोरखो मावहैनो लुगैयो आरो। बेयाव थांनानै।
औ औ औ औ औ औ नोंगौ। नोंथां। नोंथाङाबो गोसो दं बेरायनो। आंहाबो गोसो दं बयहाबो गोसो थायो बेरायनो ओ जो जोङो सुबुं माहारिया दाबसे जायगायाव थानानै जोङो मोजां मोनग्रा मानसि ओ हारि नंखाया। जोङो दाबसेनो फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो मोनब्लासो गावनि गोसोखौ जों गोजोननाय मोनो। आरो दावबायनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जोङो गुबुन ओ हारिनि बा गुबुन रायजोनि, बा गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंफोरनि जा रायज्लायनाय, फाव आखल आखु बायदि मावनाय दांनाय साननाय हनाय ओ बैफोर बिथिंफोरखौ जों मोननो हायो। ओ। आरो जोंनि गेजेराव जा गैया, बेखौ जों गुबुनावबो थांनानै जों नुनो मोननाय जायो। आरो जों दावबायनायनि गेजेरजोंबो ओ बैफोर नुथाइफोरखौ जोङो ओ। लिरथुमनानै लाबोनानै जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओ ओनसोलाव जोङो गुबुन फोरनो फोरमायनानै होनो हायो। नोङा होमबा नोंथां गासिबो सु सुबुङानो ओ दावबायनो जे हागोन बे नङा। ओ माखासे जाहोन। ओ माख खासे उसुबिदा माखासे जेंना थायो। बेनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा दाव दावबायनो हाया, नाथाय जोङो जुदि जोङो सोरनिबा बेरायनायखौ बा सोरनिबा दावबायनायखौ ओ दावबायनाय लिरथुमनायखौ जोङो फरायोब्ला। जोङो बै जायगायाव थांनाय बायदि मोनो मो बै जायगानि नुथायफोरखौ जों नुनाय बायदि दि मोननानै लानो हायो आरो गोसोआव बेनिखायनो। खायनो ओ दावबायनाय थुनलाइयाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां ओ दावबायनाय थुननायनि गेजेरजों माखासे मि थियि बाथ्राखौ मिथिनो हायो। बिजाबाव लिरनानै लिरनाय गैयै मा खासे सावगारि फोरखौबो जों नुनो मोनो सोलों सोलोंथाइआ दावनाय थुनलाइयाव मोनसे गोनांथि दं बेनिखायनो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां ओ दा आङो नों थांजों जोंनि दावबायनाय आयदा बे आयदाखौ ओ सावरायनानै माखासे मिथियि बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय बेनि थाखाय आं नों नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय आरो जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों दे